खोनादों ना नोंथां?
खोदों। गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम गिबि गिबियावनो बाव हगनाय जाबाय।
ओ गोजोन फुंबिलि नोंथां ओ नोंथांनि फन हरनायनि गुबै जाहोनखौ नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागौमोन नामा?
नोंथां हागोन दा
ओ नोंथांनि नेटर्वका एसे प्रब्लेम दं नामा नोंथां एसे होनफिनलाय।
हेल'
हेल'
खोनादो
औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां दासो खोनाबाय।
सोमोन्दै रायज्लायनो सानदोंमोन हागोन दा?
औ रायलायजागोन नोंथां।
औ दा नोंथांनि न'खराव ओ साबासे मेम्बार सोद्रोमाफोर दङ खोन्थानो हागोन दा?
औ आंनि न'खराव गासै जों दा साथाम दङ। साब्रैमोन नथ ओमफ्राय आंनि आफाया गोमोरलां नालाय दा
आ औ औ
ओरैनो नोंथांमोननि न'खरा ओमफ्राय गिद दिर ओ न'खर ना फिसा न'खर आरो खैजोनसो दं नोंथाङाबो फोरमायना होनो हागोन।
औ हागोन आंनि न'खरा गासै सोद्रोमाफ साबबा फ्राय आइ बाबामोनजों सा स्नि जायो।
औ।
आब' साथाम ओनफ्राय आदा सासे दङ। आंजों साबा ओमफ्राय बाबाबो दङ।
औ।
आंनि न'खरा मिडल फेमिलिखौ होनना बुंनांगोन। मिडेल बेकग्राउननि ओ माने बाबाया एसिसटेन्ट टिचारमोन।
औ औ।
दा बेसेबांबो माने माबाबो नङा हाइ लेभेलनि बा मिदल फेमिलिखौनो बुंजागोन। एनिफ्राय दा बेबायदिनो आब'मोनखौबो हाबा हरजोब्बाय। दादायाबो जाबाय आंलुसो जायाखै। खै।
औ।
दा आंनो दुइसिन न'खरनि।
औ।
दा बेबायदिनो आं फरायनायफ्राबो आंनि एकाडेमिक स्कुल कलेजफ जोबजोब्बाय। दा आङो बेबायदिनो केरियारखौ नागिरगासिनो माबा मोनसे मोजां जब बा केरियारखौ मोननो हायोब्ला मोजां जागोन होननानै बा एगजामफोर आनजादफोरनि थाखाय प्रिपारेसन बा थाग थियारि खालामगासिनो आरो।
औ।
दा आंनि न'खरा बेबायदिनो सोलिना दं आरो। नोंथांनिया दा नोंथाङा माबायदि खालामो मा सानो न'खरनि बागै
आंबो ओ मा जागासि नो न'खरखौ मोजां मोजांसिन ओ थासारियाव लाबोनो थाखाय आंबो सासे ओ फोरोंगिरि महरैनो खामानि मावगासिनो दङ।
औ।
ओमफ्राय आंहा फिसाजो सासे दङ दा।
औ।
औ आं। निजिनि बिमा बिमाजों लोगोसे आंनि बिसि आरो बे फिसाजोखौ अराय सम माने सिगांथिं दावबायलां आगान होलांबाय थानो थाखाय बा आवगायलांबाय थानो थाखाय ओ गोब्राबै नाजागासिनो। दं आंबो। नोंथाङा जेरैबायदि गावनि न'खरखौ नोंथाङा जेरैबायदि आवगायलांनो थाखाय माबा मोनसे नागिरगासिनो नङा होमबा?
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
आंबो नाजागासिनो। ओनोफ्राय ओ जेथ' औ आंनि फिसाजोयाबो एसे उन्दै
औ।
थेवबो आङो माने मोजां नोंसोरो मोजां गियान होनानै जाहाथे गामिनि गासै सुबुं फोरजों मोजां मोनजानाय अनजानाय बा ओ आरो एसे गोदोर थां गोदोर औ सिबिजानाय गोदोर थांखिसिम सहैनो थाखाय आंबो नाजागासिनो दङ।
औ।
उम।
मोजाङानो आदा नोंथां नोंथांनि ओ साननायफ्रा जोबोद मोजां जों बयबो ओ जों बयबो मिथि सिगाङाव जों गावबा गावनि न'खरखौ जेरैखि जाया माने मोजां थासारियाव लाबोनो बा मोजां खालामनो नाजानांगौ।
औ।
ओ गाहाय थाखोआनो जा न'खरा गो गेजेर थाख गानजा बा गोजौ थाखोआनो जा बेजों खोथा गैया आंनिबा बयहाबो माने मोनसे थासारियावनो फैखाया नालाय बेखायनो आङो रुजुनानै बुङा खै जेनबा गोरिब बा मिडिल साब गासैबो माने नों माबा मोनसे माबाखौ जुदि थांखिखौ बा थांखियाव सहैनांगौब्ला माबाया मोनसे मोजां न'खर आं एबार बे जोनोमावबा मोजां न'खर माने खसाला माने सामलायनो बा मोजां न'खर दानो जुदि सानदोंब्ला गोसो मोदोम देहा होनानै माने नों मोजाङै न'खरफोरखौ सामलायलाङोब्ला सानसे नङा सानसे नख'रा मोजाङै गोजोनै थागोन आरो अराय माने अरायनि थाखाय गोजोननाय थागोन। बेबायदि जों साननानै बयबो जुदि न'ख खौ दानाय बा न'खर सामलायनायखौ बिबान महरै समाजनि मि मोनसे बिबान बा हारिनि मोनसे बिबान बा न'खरनि बिबान हिसाबै जुदि खामानिखौ बयबो मावोब्ला आं सानो निसथारैनो जोंनि गावबा गावनि न'खरफ्रा जोबोद मोजां जागोन। आरो बेबायदिनो उन जोलै बा इयुनफोरखौबो जोङो उन्दै उन्दै खायबा गुबुननि न'खरफोरखौबो जोङो एसे सेब्लाबो ओ गियान होनो हागौ बा बुंनो बा थुलुंगा होनो हागोन होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जों गावनि न'खरखौनो जों गावनो सामलायग्रोनो नाजानांगोन मोजाङै गा मानो होनबा गावनि न'खरखौ गावस सो मिनथिगौ बा गावसो बुजिनो हायो। गुबुना बुजिद्राया दा बेबायदिनो गावनि न'खरखौ मोजां खालामग्रोनानै जों गुबुननि न'खरखौबो मोजां खालामलांनो हागौ दा बेबायदिनो गावनि न'खरा मोजां जायोब्ला गुबुनाबो बुजि बुजि नो हायो आरो गुबुननि न'खरा बेबायदि जोंबो बेबायदि खालामनि होननानै। बेखायनो आं सानो थारैनो जों जेब्लानोखि जों संसार जागोन संसार जायोब्ला जोङो न'खरनि सामलायनाय बाथ्रा फैयो। जेब्लानोखि जोङो सोलोंथाइखौ लाखांनानै जिउनि मोनसे केरियार दानाय सम सफैयो अब्ला जोङो गावबा गावनि न'खरखौ माबोरै सामलायनांगौ जायो बेफोरखौ साननो गोनां जायो दा बे बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सा सानो जे जों गावनो बिबान महरै जों बेखौ मावथारनांगौ होननानै गावनि मावनांगौ दिउटि हिसाबै। न'खरखौ नों नि आबहावाखौ मोजां लाय दिब्ला न'खरनि थासारि मोजां लाखिनो जोङो अराय नाजानांगौ सुखु दु खुवा फैखायो थेवब्लाबो जों गोजोनखौ नायगिरनानै जों थांना थानांगोन। बोरै हागो जोंनि न'खरा‌। गोजोनै दिदोमै थाबाय थायो बेखौ जोङो अराय नाजानांगौ अब्लानो जोंनि न'खरा मोजां मोजाङै जालांबाय थागोन बा बेबायदिनो फोरजों बिमा बिफानि बिमा बिफाजों बा गावनि बिसि फिसायफोरजों गथ' उन्दै गावनि खुदियाफोरजों मोजां सावरायलायनानै जोङो न'खर दानायाव बयबो हेफाजाब होब्ला सानो थारैनो जोब मोजां जागोन होननानै। नङा होमबा नोंथां? दा बेबायदिनो जों गावबा गाव न'खरखौ मोजां खालामबा जों हारियाबो थाबैनो ओ जौगागोन मोजाङै बयबो जोंखौ सा माने ओ बयबो जों खो मोनो माने मा होनना बुंगोन ओ सिनायगोन ओ बयबो जोंखो ओ गनायनो गनायगोन सिनायगोन बाख्नायगोन बेबायदिनो आं सानो आरो।
फ्राय आंनि साननाय बायदिब्ला थां आं मोननैसो बाथ्रा सों सानदों आरोना।
औ दे बुंलाय नोंथां।
मोनसे न'खरखौ जेनेब्ला नोंनिबा आंनिबा जोंनिल' नङा। गुबुनफोरनि थाखायबो बे जोबोर खामानियाव फैगोन आरोना बे जाहैबाय मा गिबियावनो न'खरनि थासारि बा आबहावाखौ जों मोजाङै ला नोंगौ बे बेनो जाहैबाय मा जेनेबा हमनानै ला जौ लोंनानै नांलाय
औ औ एकदम मेन
बेनिफ्राय जोङो अराय सम गोजानाव थानांगौ आरो। बेनिफ्राय नांलाय खमज्लाय दावराव दावसि बिनिफ्राय जों अराय सम गोजानाव थानांगौ। बे जाहैबाय गिबि बा
दिनि बाथ्रा
आंनि साननायाव आरोना। ओमफ्राय नैथियाव जाहैबाय मा जेथु नखर गंसे होनोब्ला नाथाय जोंनिया सोलिलांनो थाखाय रां रुफानि खोथा फैयो नङा होमबा नोंथां।
औ औ फैयो।
आंनि साननायाव मा ओ जेसेबां हागौ फिसा फिसा ओ खामायनायानो जा बा बुर
औ औ।
गासै सोद्रोमायानो ओ जेब्ला एसे बैसोआ जाबोगोन मानसिनिया नङा होमबा नोंथां? गासैबो जि हायो एसेबां माने खम हायस खमसिमनिफ्रायबाबो हमनानै ला ओ गासैबो न खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमायानो जुदि एफा एनैबाबो बुथुमनो बा नाथाय एसे मोजां जायो आरो नखरखौ औ रांखावरि बुथुमनायनि राहाखौ लायोब्लाथाय नखर मोनसे सोलिलांनो जोबोद मोजां जालाङो आरो। बे‌ जाहैबाय नै
आंबो औ औ।
बे नैथि पइन्टखौ आं बुंनायनि जाहोना जाहैबाय मा नोंथां जिथु नखराव नखराव बै आं गिबि पइन्ट बुंदोंमोन ना? जौ जुवा गेलेनाय बा ओ नखर औ नांज्लायनाय खमज्लायनाय ना?
औ।
बेफोर बांसिनै बै नखर सलायनायनिफ्रायनो फैनो हमलाङो आरोना नोंथां जेब्ला सासे मानसिनियाव रां रुफानि एसे खम जायो अब्लानिया बि बिथांनि खर मेलेमाव थेब सानफ्रोमबो ओ गाबोन माखौ जागोन गाबोन मा मावगोन बेफोरनि बागै सा साननायनि थाखाय माने खरआ एसेबाबो गुदुं जानो हमो आरो
गुदुं जानो हमो।
बेनि सायाव आरो खायसेनि नखराव जुदि बुरजा ओ मेम्बार थायोब्ला जेरै सोरनियावबा आदजन नयजन बि यावलागै थायो तु खामायग्रा मानसिया सासे लबा बाखि ओरैनो गिदिं - गिदिं थायोब्ला माने न खरा एसे खस्थ जायोना ओमबानिया बैसरबा सानै साथामनि थाखायनो बै सोरबा उन्दैयानो जा बा बै सोरबा गिदिरानो जा जाय खामायगोन बेया एसे माने गिलिरा बांसिन जायो आरोना नोंथां
औ - औ जायो
बे थ दावनो गासिबो जोङो गावजों गाव नायलायनानै बुजिलायनानै जुदि जहै आवगायोब्लाथाय न'खरनि थाखाय जोबोद
औ थिगानो नोंथांनि बुंनाय बा थ्राबा जोबोद थारैनो जोबोद बेसेन गोसा दा नोंथांजों आङो न'खरनि बागै सोमोन्दै राय्लायनाय रायलायनानै जोबोद थुलुंगा मोनबाय गियान मोनबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांखो ओ साबायखर बावो दा बेखायनो बे न'खरनि सोमोन्दै रायलायनायखौ आं बेखिनियाव नोंथांजों दोन्थ'नाय जाबाय
अ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो नोंथां उ